हेल'।
औ, गोजोन बेलासि सम नोंथां।
औ, गोजोन बेलासे।
मा खालामगासिनो नोंथां?
आङो नै बार जागासि
अ, आंबो बिदिनो गरम ना बा र जागासिनो।
अ अ अ, अब्ला नोंथाङा ओ मानि जाहोनाव फन हरदोंमोन एसे फोरमायनानै होदो।
अ, नोंथांनो आं बे आबादफोरनि बागै सोंहरनो होननानैसो फन हरदोंमोन आरो दाथ' आबाद मावनायनि बोथोर नालाय। औ। ओरैनो नोंथांमोननि न'आव आबादफोर मावदोंना मावाखै?
औ, जाहानि न'आव ओरैनो एसे बिबांनि आबाद मावनाय जादों आरो दा माने खोथियाखौ फोनानै दोनदों। दा माइ आबादनि फर्म सोलिगासिनो नालाय। माय आबादखौनो एसे मावनो नागिरदों आरो।
औ मोजां
औ औ। ओ नोंथांनि ओनसोलथिंबो दा माइ आबाद मावगासिनो दा मा?
औ जोंनियाव ओम बे गोथौ हाफोराव माइ आबादनि एसे लाहार फाहार लागासिनो।
औ।
आरो खायसे बोरि हाफोराव गोबां गोदान गोदान बे दानि जुगनि आदब बाहायनानै गोदान गो दान बे आबादफोरखौ मावगासिनो आरो
आतसा आतसा ओ ओरैनो मा मा माइ गायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलथिं?
जोंनिथिं ना?
औ
जोंनिथिं बे रन्जित बाहादुर
उ
बेफोरखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो
आतसा आतसा ओमफ्राय ओ नोंथां आं मोन मोनसे ओ सोंथिस सोंनो होननानै सानदोंमोन आरो ना बे आंनि गोसोआव औ आंनि गोसोआव फैबाय थायो माने बे सोंथिया बे आबादनिस सायावनो सोनारनानै आरो
अ मा सोंथिमोनलाय नोंथां?
औ जोंदि माने आबाद मावो एनिफ्राय मैगं थाइगंफोरनि बा माइनि बा ओ जायखि जाया ओ जों आबाद मावो बे आबाद मावनायाव जेनेबा जों मोजां फिथाइ मोननो थाखाय ओ बा जोंनि आबादा मोजां जाथों होननानै जोङो बायदिसिना रासायनारि हासार बा मुलिफोर बाहायो। बा एम्फौ ओ एम्फौ बानो हायैनि एम्फौ जानो हायैनि मुलिफोर बाहायनाय नुनो मोनो। ओ जेनेबा इनिफाय आथिखालाव गोबां माने मैगं थायगंफोराव मुलि बा बाहायनाय नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव जेनेबा बेमार आजारफोर बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगा सिनो ओमफाय बेनि सायाव नोंथ थाङा मा सानो जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायबो बेफोरबायदि मुलि बा रासायनारि हासारखौ बाहायो नामा बा बेनि सो ओ आयदाफोर होनो हागोन नामा?
ओ माने मा जायो नोंथां गोदो गोदो जिथु जों आबाद मावनाय नुबोदों आरोना ।
उम।
बे आबाद फोरा बे रास सायनिक हासारखौ बाहायनानै मावनाय नङामोन ।
औ औ।
समाव एसे खम बिब बांनि आबादा जायोमोन। खिनथु जिखिनि जायोमोन आरो ना बियो गोग्गो महर लाय नानै आरामसे ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन माने ।
औ औ।
खिन्थु दानि जुगाव जिथु रासायनारि हासार बाहायनानै बा मुलि बाहायनानै जिथु माइ आबादानो जा नोंथांनि मैगं थाइगंनि आबादानो जा बैफोरो जोंनि देहा सोलेर आरो लोगोसेनो जोंनि जि थु बे आबाद मावग्रा हा बेयाव गोबां गाज्रि रोखोमै गोहोम खोख्लैदों आरो ।
उम उम
माने जोंनि आबादनि जिथु दा माइ आबादनि बोथोर।
औ औ।
बे माइ आबादा गाहायै।
ओम।
मोजां जुदि गोग्गो जानो लुबैदोंबा नोंथाङा। बेखौ बे। खानस्रिनि खिनिफ्राय जिथु हासार जायो।
औ औ।
बै हासारजों जानाय माइखौसो जानांगौ आरो। जुदि गोग्गो। माइरंनि। ओंखाम जानो लुगैदोंब्लाथाय। नाथाय दानि जुगाव मा जाबाय गोबाङानो। गोबां बिबां। दिहुननो थाखाय बा गोबां फिथाइ दिहुननो थाखाय। गो गोबां रासायनारि आयदाफोरखौ बाहायो। ओ जायनि थाखाय। बै जोंनि हायाव थानाय।
ओम।
खानस्रिफोरनि बिबाङा जोबोद खमायनानै थांबाय नोंथां। बै खानस्रि गैयैनि जाहोनाव मा जायो? जोंनि हायाव जि थु मिथिंगायारि हासार जिथु थानो गोनांमोन बैफोरो गैया जालाङो। जायनि जाहोनाव जुदि गोबां सम जों आरोबाव आबाद मावबाववोब्ला बे हायाव जोब थासिम।
ओम ओम।
बे रासायनारि हासारखौ होआब्ला फांसेबो हाग्राबो रज'नायनि ओ मा बुंगोन बेखौ माने फांसेबो हाग्राबो हारसि थिङै मिथिंगायारि जिथु हासार बि जों हाग्राफोरनि रज'नाय बा जोंनि मैगं थाइगंनि रज'नाय बैफोर गुनाबो गैया जालांनो हागौ आरो
औ औ।
अब्लानिया जोंनि बे ओनसोला रानस्राव महर लालांनायनि मोनसे महर नुज जाफै नो हागौ।
औ। माने हाया गाज्रि जालांगोन आरो गुन गैयि जालांगोन जेन'
औ औ बांद्राय जुदि जोङो रासायनारि हासा बाहायोब्ला बेयाव थानाय जिउसाफोरा थैयो नालाय । फिसा फिसा जिउ साफोरा थैयो नालाय। बे हासारखौ मिथिंगायारि महरै नोंथाङा जेबो खामानियाव बाहायनो हानाय नङा होननानै साननानै लानो हागौ आरो दानो। बे जों जेसेबां हाव लागै दं बेसिम जेबो खुनु हेंथा जानाय नङा खिन्थु जोंनि जिथु उननि उन जोलै फोरनि थाखाय गोबां ख खहा जानायनि लामायाव दं आरो।
औ औ। ओ नोंथाङाथ' बुंबाय दा जेनेबा बेफोरनि मा जायो मा मायो जेनेबा रासायनारि हासार बाहायोबा हाया मादि गाज्रि जालाङो बेफोरखौ खौ बुंबाय ओमफ्राय जेनेबा ओ बेनि सोलाय नोंथाङा माबा मोनसे मोजां आइदियाफोर होनो हागोन नामा जेनेबा रासायनारि हासार बा मुलि बाहायनायनि अनायै जों बेनि ओ आलादा जों मा बाहायथाव जेखौ बाहायबा जेनेबा आबादाबो मोजां जागोन आरो हायाबो गाज्रि ज्रि जानाय नङा।
औ बिनि थाखायबो आथिखालाव गोबां गोदान गोदान ओ जिथु जोंनि बैग्यिनिक बिगियानगिरिफोरा गोदान गोदान राहा ला जागासिनो दं आरो बैफोरनि थाखायबो
उम उम
नों थाङा दानि जुगाव नुनो हागौ गोबाङानो टाउन सहराव गो गिदिर गिदिर बिल्डिं न' लुनानै थायो नोंगौना नों
उम औ औ नंगौ नंगौ।
बैसोर मानसिफोरनि उखुम सायाव नायोब्लाथाय नोंथाङा नुगोन मा सो फिसा फिसा आबाद मावनानै लायो गावसोरनि न'खरखौ सोलिलांनो थाखाय।
उम उम उम
बै आबादाव जुदि नोंथाङा थांनानै सोंहैयोब्ला नुनो मोनगोन दि बे फिसा बिबांनि आबादाव बिथांमोना थोबसेबो रासायनारि हासारफोरखौ बा मुलिफोरखौ बाहाया।
उम उम उम
स' ओ बैफोराव जेने जेरैबायदि आयदाफोरजों बिथांमोना बे आबादखौ मावो बिदिनो जोंनियावबो गोबां बिबांनि आबाद मावनो थाखायबो बे आदब फोरा दङ आरो खिन्थु जोंनि मानसिफोरा एसे बाहायनो बायो। मानोना जोंनि फिथाइआ बे रासायनिकआव जेसेबां बांसिन मोनो नालाय
उम उम
जोंनि जिथु हाखौ मोजाङै लाखिनानैबोदि जों बे आबादखौ मावलांनो हायो। बेखौ जोंनि मानसिफ्रा एसे बाजानाय मोनो आरो। खम गुलाम जायो नालाय।
औ आंनि बादिबा नोंथां औ औ आंनि बादिबा
फोरा जाहैबाय दे बुंलाय।
अ बुंग्रोनो हागोन नामा नों
अ अ दे बे आदबफोरा जाहैबाय मा जोङो दाबो जोंनि न'खरफोराव नोंथांमोना नुनो हागौ ओ मोसौ दं गासिनिबो न'खर न'खरावनो बांसिननि न'खरावनो मासेबाबो मोसौ थाफ्रामो।
औ।
बे मोसौनि जिथु खिफोरखौ जों ओरैनो जानला मोनला गारालासिनो बेखौ मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै दोनोब्ला आरो न'खरनि जिथु न' बां सिला सिबखांनानै जों जिथु दाखोर दाला बेफोरखौ जेराव मेराव गारालासिनो मोन से जायगायाव गोबां समनि थाखाय जुदि फबनानै बा मोनसे मोनसे हाखराव गोबां समनि थाखाय जुदि दामायनानै दोनोबा।
उम उम।
बैफोर जिनिसफोरा सेवनानै बा नोंथाङा इसुङाव जिथु ओ मैगंफोरनि बिगुर बे नाङि जिखिनि बिलाइ गोमोन । बेफोरखौ नोंथाङा जिखौ गारहरो बैफोरखौ मोनसे जायगायावनो जुदि गासैखौबो गोबां समनि थाखाय दोनो अब्ला बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां हासार जायो
औ औ।
आरो लोगोसेयैनो बेयाव नोंथाङा बे आं जिथु बुंदोंमोन खानस्रि बेै खानस्रि खौ जुदि नोंथाङा बै जायगायाव मोजां जोथोन लानानै जुदि बेनि बिबांखौ बांहोयोब्ला नोंथाङा बेखौ बै जाय जाय आबादखौ जों दैयाव मावो दै गोनां हायाव मावो बेयाव बे खानस्रिफोरखौ बाहायोब्ला जों रासायनारि हासारनिख्रुइबो बांसिन आरो गोबाव समनि थाखाय बेयो ओ थायो आरो बे हासारा बे रासायनारि हासाराथ' जोंनिया मास मोननै मोनथामावनो गोमालाङोना
औ औ।
जाख्रिसे फिथाइ मोनबाय बिनि उनावनो जोबलांबाय बे हासारा खिन्थु जों जुदि खनसे खस्थ' खालामनानै बै जोंनि मिथिंगायारि जि हासार बेखौ बाहायोब्ला बियो जोबोर गोबावसिम थाङो आरो। मोननै मोनथाम आबादखौ जों बाहा बाहायफिनजाबाय थायो बेयाव फिन जाबाय थायो आरो । नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन ना?
औ आंथ' बुंनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थेवबो समा जाबायमोन
औ औ।
उनाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां औ औ।
उम दे।
उम दे अउ गोजोनथों।